हेल'
हेलौ नोंथां औ नोंथां।
औ बुंनाय औ खोनादों
नोंथां दा जों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथांदों उ अ दैज्लां आरो मेसें बोथोरनि दैज्लां आरो मेसें बोथोरनि गायनाय फुनाय आबाद बायदिसिनानि बागै।
औ औ ओरैबायसो जों जोंहाथ' दा नै दैल्लां बोथोराव गासैबोनि थिखाागोदा बांसिन आसामनि गोबाब बांसिन मानसियानो माइ आबाद मावो बे माइ आबाद खौ जेरै जोङो गिबियावनो माइजलि बे माइज्लिखौ जोङो गोबाङानो नार्सारि एबा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो एबा खायफ फाया जेरै न'आवनो न'नि न'आवनो बानायो आरो ना। बे मइ औ बे माइलिखौ जोङो ओ गिबियावनो ओ माबायाव माने बस्थाबा एबा गोदोनिफा मोनसे माबादोंमोन बेयाव सोमनानै दैयाव सोमना दोन आरोना जों सानसेबा साननैनि थाखाय बेखौ सोम खंनायनि उनाव सानसेबा साननै सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बोरैयाव थिखांना दोनो आरोना बोरियाव बोखाङो जाहाथे बेयो माबानानै बेनि गरम हाबा मोननानै जा बे गाजा एबा फेंखाया अरो बेखौ खेंखा आरो गाजांखौ अरखांहायनि उनाव जोङो बे फारसे जा जोङो दुब्लि फोथार एबा खायफानिया दंखायो जे खोथिया फोनायनि फोथार बेखौ जोङो ट्रेक्टर एबा मोसौ गोदोनि गोबां मानसिफोरानो जेरै खोथिया थिलिफोरखौ मोसौदै एवोमोन आरोना ना। नाथाय दानिया बांसिन बांसिन सुबुङानो दा जों नुनो मोनोदि ट्रेक्टरबो एवो्र थे दे औ बाय बेनि नाव जोङो
ट्रेक्टरजो जों खनसेबा खनै नङाबा खायफाया सोरबा सोर बि जाहाथे हाफोरा जुदि मोजां गेब्लेयाबा हाग्राफोरा जेरै मोजां जायाबा गोबां खेब्रैेबथामावल' इवो आरो ना। बेखौ इउखांनायनि उनाव जों जेब्ला बि हाफोरा मोजां जायो एबा हाग्रा बंग्राफोरा गैया जायो बिनि उनाव जोङो माबानानै बेखौ मोजां खालामनानै बेयाव खोथिया जि जों बोरियाथि थिखांनानै दोनै फेकर होनानै बेखौ जों फोनाहोयो आरोना बे फोखांनायनि उनाव बोसोर ओ फोखांबाय फोखांनायनि उनाव खायफाया जे खोथिया जाहाथे खायफा खोथियाथ' गोजौ जाया नालाय जाहाथे गायनो हानायाव लासै औ बेखौ गोजौ जाहोनो थाखाय खायफाया गोबां रोखोमनि हासार बाहायो खायफाया जेरै न'निनो गोबोर हासार बाहायो खायफाया जेरै माबानिफ्राय ओ दखानफोरनिफ्राय लाना फै रासायनारि हासार बायो जेरै इउरिया, पटास बेफोरखौ हम गोबां बेखौ जोङो साननो हायो जाहाथे खोथिया खोथियाया मोजां जायो आरोना बेनि उनाव खेथ जेब्लाखि नैजि खायफाया जेरै खिन्थागोन नैजि नैजिबा एबा खायफाया से मा सेदान नि उनाव फुयो आरोना जेब्लखि जायो बेनि उनाव जों गिबियावनो खोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो हालेवग्रोनो गोनां जायो नालाय। बेयाव गोबांआनो मानो। हालिएवो जेरै टेक्टर एबा मोखौदो एवो आरो ना। टेक्टर मोखौदो हेवखांनायनि उनाव। जों खेबथाम एवो आरो खेमथाम एवनाय जायो आरोना। बेखौ गिबिखौ खारायनाय बुङो बेनिफ्राय नैथिखौ। मा होनो माबा हरबाय न थामथियाव जेरै माबा जायो फोमोननाय जायो आरोना औ फोमोनखांनायनि उनाव जोङो। बेखौ मोजां दुब्लिखौ जाहाथे हाग्राफोरखौ जाहाथे उनाव जाहाथे मोजाङै। रज'फिना बे हिसाबै जोङो मोजाङै बासियो आरोना बासियो। जायो न' खायफाया जेरै। माइखौ मोजां जाखांनायनि थाखाय खायफाया गिबियावनो माइ गायै सायावनो हायावनो। माबानि थाखाय मा होनो। माइआ मोजां जानायनि थाखाय गोबां हासारबो होग्रोयो खायफाया होग्रोआ। जोङो दा बायसायाव। औ गोबां मानसिफोरा जेरै मा होनो इथिं रुवानि लाना गायनाय जायो आरो गोबां। गोदो गोदायथ' जोंनि। गोबां मानसिआनो सावरि बादारि जानानै बा माइखौ गायनाय जायोमोन आरोना। नाथाय दाना जों नुनोमोनोदि गोबां मानसियानो हाजिरा लायो रुवानिफोरखौ। बेखौ हाजिरा ला गायहैयो आरोना बे गायखांनायनि उनाव। जेब्ला आह। जेब्ला नैजि नैजिबा एबा से दानसो से दान जायो। औ बेयाव जेब्ला माइआ एसे सोमखाङो। अब्ला बेयाव जोङो दैफोरखौ नायो नायो नायनानै आरो जुदि दैफोरा मोजां गैयाबा जोङो दैखौ। बो बुथुमनो थाखाय गोबां राहा लायो आरोना ओ बेनि उनाव जेब्लाखि। माइफ्रा एसे एसे जौखांबोयो होमबानिया जों हासार सारो। गोबांसो हा बाजारनि। फ्राय लाना फैनानै एबा दखान जेरै जों मोनो नार्सा माबानिफ्राय नार्सारिनिफ्राय मोनो। बेफोर हासारखौ जोङो सारना होफायो आरो ना। बेनि उनाव सारखांनायनि उना जेब्ला। बे थामबा नै नैजिबा एबा नैजि ओ। नै मान्थनि उनाव जो जेब्ला माइआ ओहओ। जायनाखि बिबार बारो बिबार बारिनि खमायाव बिबार बार समाव जों जेरै मा होनो एम्फौ एनला एबा माबाफोरा जेरै। जोंथ' नुबैयो दाना। गोबां एम्फौ एनलाफोरा माइ नस्थ' खालामनायनि थाखाय गोबां एम्फौ एनला फैगासिनो दं बे। फोर एमफौ एनलाखौ जोङो जाहाथे होबथानो थाखाय। गोबां रासायनारि मुलि बाहायनाय जायो आरोना बे मुलि बाहायखांनायनि उनाव। औ बाहायनाय जायो बेनि उनाव जिथिया जेब्ला माइआ। मोजां। मोनो एबा हा जे मोननो एबा हानो सम जायो बे। हांसोनानै जों माइखौ हानानै लाबोयो आरो ना दानाथ' गोबां मेचिनफोर ओंखारनाय जाबाय जों नुनो मोनोदि। गोबाङानो दाना मेसिननो मो माइफोरखौ हायो आरो खम समनि थाखाय। बे हाखांनायनि उनाव खायफाया जेरै जोङो माइ हाखांनायनि उनाव जों न'आव लाना फैयो। जाय मानसिफ्रा जेरै हायो हाखांनायनि उनाव जों न'आव लाना फैनानै बेयाव जोङो। ओ मोसौ एबा गारि मेसिनजों नायो आरोना नाखां नायनि उनाव जोङो खायफाया ओ नाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो। ओ माबायाव। बाख्रि एबा दुलि बेयाव सोना दोननाय जायो आरो ना खायफाया आरो बेनिफ्रायनो दा गोबाङानो दानिया फानो आरो दा रां मोनो नालाय बेखौ फाननानै गोबां न'खर सोलोंनायाव बाहायो बेनिफ्राय बे माइखौ जोङो मा होनो लामनानै माइरं दिहनाय जायो आरो ना मानो होनोबा जोंनि गिबि गिबि खाजायानो जाबाय जामुं ओंखाम जाबाय नालाय बे बिखौ जों माइनिफ्रायनो मोनो नालाय बेखौ जों लामबाय लामनायनि उनाव जोङो जेरै दा मेसिन आगोलनिफोरा आरो दिेंखियाव दिेंखि एबा उलाराव माबायो उलाराव बा देनानै माइरंखौ दिहुनोमोन आरो माइरंखौ दिहुननायनि उनाव जोङो बेयाव मोजाङै साफा बासिबाय जाहाथे बेयाव एंखुर एबा माइगाफोरा जाहाथे थाया बेनि उनाव जोङो बे माइरंफोरखौ आराम गिबियावनो सुना लाबाय सुनायनि उनाव जेरै ओंखाम गुनु माबाबाय आरो ना
औ।
नोंथ' मिथिखागौ ओंखाम बानायनायखौ बेसे बानायो ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जों जेरै माइ माइ आबादनि बागैबो जों मा मा आबाद मावो?
मेसें मेसें बोथोराव जोङो माइ आबादनि अनगायैबो नानै जेराव जों नारा थायो नाराखौ जोङो अरदो मान खावनानै टेक्टर ट्रेक्टरजों एवनानै जों बेयाव मोजाङै बेसर सबाइ मथर काला मुसुर दालि बायदिसिना गायनाय आरो मेसें बोथोराव आरो बेनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोराव आलु पियाज सामब्राम लाव बायदिसिना गायनानै जों जायो आरो मेसें बोथोराव जाहाथे बे हाया ओरैनो गोग्लैसोना थाया बेनि थाखायनो जों न'खर खायफा खायफा न'खरफोराव जों न'आव जानो थाखायनो न'आव जानो थाखायनो जोङो गोथां मैगं थाइगं जानो नि थाखाय जोङो बेबायदि खालामना जायो आरो' खायफाया आरो फाननो थाखाय गोबां बिबांनि गायो जेरै बेसरफोरखौ जि बिघा जिनै बिघा बेबायदि गायनानै
औ
गायनानैबो बिजनेसनि थाखाय बिसोरो रां खामायनो थाखाय गायनाय गायनानै बिसोरो न'आव न'नि सोलिनो थाखाय फाननानै गायो बेसर गायनो थाखाय जोङो बेसरखौ गिबियावनो जोङो हालेव दुब्लि फोथारखौ बेनि उनाव बेसरनि फुलिखौ जोङो फुलि माने बेगरखौ बेयाव सारना होनानै जेब्ला बेयो रज'यै रज'नाय बिबार बिबार बारो बिबार बारनानै फिथाइ थायनानै बिनि फिथाया रानबा बेखौजों फुनानै दुब्लियावनो जोङो मोन गेदेर हलथा बोननानै जोङो ट्रेक्टर नङाबा बायदिसिना मोसौफोरजोंबो लानानै बेनि बेगरखौ लाना फैना जों मिसिनाव फेरेनानै थाव बानायनाय जायो आरो
औ
ओरैनो जों ओ आलुखौबो गायनाय जायो नालाय
आलुखौबो जोङो ओहम गायनाय जायो आरो आलुखो जोङो होम फा गिबियावनो जोङो एवना लानानै आलुखौ जोङो उम उम आहाम उम हाथाय नङाबा बाजारनि फाय जोङो लाना फैनानै बेनि फें फेंखा हरनाय आलुखौ जों लाना फैनानै बेयावनो उम दरसे दरसे नङाबा सिथासे सिथासेबो होयो बेफोरबायदि होनानै जों हाखौ हाखो खोबना दोननानै जे ब्ला आहाम जोङो फिसा फिसा हानिफ्राय ओंखारबोयो अब्ला जोङो जिगाब बा नारा इखो सायाव होयो जाहाथे बियो गुदुं जानानै बिलाइआ ओंखारबोयो अब्ला जों बिलाइआ जेब्ला गोदोर जानानै रानलाङो अब्ला थेयो आरो आ सिङाव आ-आलु बेदरा जाबाय होननानै बे अब्ला जोङो बे आलुखौ बुरनानै गोबां आहाम बिबांनि मोननाय जायो आरो बे आलुखौनो जों न'आवबो न'आवबो जायो आरो गो बुरजा मो-मोनबा जोङो फैसानि थाखाय फान फाननायबो जायो
दानाथ' जों ओरैनो बा माइ गायखांनायनि उनाव बांसि न गोबां मानसियानो बांसिनानो दाना बेसर फैयो आरो ना
औ नोंथां औ
ओं बेसर फोनाया जाबाय जेरै जोङो माइ हाखांजोबनायनि उनाव गासैबो आ माबाफोरखौ मा होनो नाराफोरखौ जाहाथे गैयै जायै थाखाय जोङो टेक्टरजों एवनाय जायो आरो ना ट्रेक्टरजों आरामसे मोजां खालामगोरना लानाय जायो जाहाथे बेयाव जेबो जाया जाहाथे बेगरफोरा रज'नायाव ओ जों दाना बे फोरखौ गोबां मानसिफोरा रासायना मा होनो ओरै नार्सारि एबा जेरै एग्रिकालसारनि अफिस दं नालाय बेफोरनिफ्राय लाना फैयो आरो ना खाय फाया खायफाया आरो गाव माबाखांनायनि उनाव गिबि फोनायखौबो जोलैखौ दोननानै फोफिनो आरो न'
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दे नोंथां न होमबा समाबो थौबाय नों दे ओमबा दोनथ'लायनसै न' दे औ दे